हेल' नोंथां औ नोंथां।
औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
मोजां खोनाहैदोना औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं।
अ नै नोंथां ओ गरमजों एसे सा औ नोंथां नै दा ओरैनो दं आं नोंथां सायायाव।
ओ अ औ।
आ
अब्ला आ माने दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाखौ नोंथांनो एसे खिथाना होनोसै नामा माने मा टपिकखौ सावरायनायदों बेखौ एसे खिथानाहोसै ना नोंथांनो।
औ-औ जागोन नोंथां।
खोनादों ना माने नोंथां जेनेबा माने बिजनेस होननानै बुंबाथ' मिथिखायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांनि मोनथिनायाव माने जेनेबा नोंथांनि साखाथिफ्राव थानाय बिदिनो मा-मा मा मा रोखोमनि बिजनेस खालामो माबायदि मा होननानै बिजनेस खालामोबा न'खरफ्राव माबायदि बिजनेस खालामो बा माबारै बिजनेस खालामो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रो हागोन नामा नोंथाङा।
अ औ नोंथां हागोन। ओम जोंहा बिजनेस बुङोबा ओ जोंहा गोबां सुबुंफोरानो ओ जानोाखि मोजां सोलोंथाइ मोना आं गोग्गो सासे गुन गोनां सोलोंथाइ लाहैजोबनो हाया बिसोरबायदि मानसि खौ जोङो गोबां बिजनेसनि लाइन एबा लामायाव आगान होनायखौ जोङो गोबांथार नुनो मोनो।
आं जेथै जोंहा बिजनेस ओ होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरा आ गोदोनि निफ्रायनो आबादजों सोनारनानै जिउ खुंग्रा मोनसे हारि। जानो जोंहा दा जों नुबोबाय थानाय हिसाबै जोंहा आर्ट फालांगि बा आबाद मावनानैबो जोंहा जिउ खुंनाय राहाखौ बिजनेस खौ सालायनो हायो होननानै ओ आं सानो। जोंहा आ बिजनेस ओ बा स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव आखाइनि हाबा बायदिसिना फोरोंथाइनि सायाव जोंहा सोलोंनानै गोबां खामानिफोर मावनो हायो। जेरै
औ।
जोंहा बिजनेस बुङोब्ला जोंहा न'आवनो आबाद फालांगि बायदिसिना ना फिसिनाय, दाउ, अमा फिसिनाय, आं ओब जोंहा खेथि खालामनाय बायदिसिनाफोरानो जोंहा बिजनेसनि आखाइनि हाबा स्किल्स बेफोरबायदियाव गोग्लैयो। जोंहा बेखौ मावनानैबो जोंहानो थांना थानायनि राहा जिउ खुंनाय रा हा बेफोरखौ जोंहा सालायलांनो हायो। आरो जोंहा आं बिजनेस बुङोब्ला जोंहा कम्पिउटार इडुकेसनाव खामानि मावनाय आं जोंहा आर्टनि खामानि मावनाय आर्ट एन्ड डेक'रेसननि खामानि मावनाय। जोंहा न'नि खामानि मावनाय गोबांथार बिजनेस जों नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायाव आं सानो जोंहा। माखासे सुबुंफोरा रांखावरि एबा। थाखा फैसा बेफोरबायदिनि जेंनायाव गोगलैनानै जोंहा माखासे गोग्गो सोलोंथाइ एबा मोजां सोलोंथाइखौ लानो हाया। बेनि जाहोनाव जोंहा बेखार जेंनानि बायदिसिना जाहोन। नि थाखाय बेखार जेंनायाव गोलैनांनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै। बेनिखायनो जोंहा ओ बिजनेस एबा आखाइनि हाबा स्किल दडेभेलपमेन्ट बेफोरबायदि खामानियाव आङो बयखौबो बाहागो लायो एबा बेखौ सिखायनानै जोंहा जिउ खुंनायनि राहाखौ लायो बेखौ आङो ओ बेखौ आङो बुङो बे जेनेबा बिजनेस लाइनावब्लाबो जोङो साख्रि मोनालासिनो बिजनेस लाइनावब्लाबो बिजनेसफोर मावनानै जोंहा गोबाङानो जिउ राहा खुंनो हायो बेखौ बे आंनि मोन्दांथि जोंहा ओ जानोखि फरायनाय फरायनायजों लोगोसे जोंहा सोलोंथाइ बाथायाव जेबो माने आं जेबोखौनो गैया होननांगोन आरो। एसेब्लाबो जोंहा बिजनेस एबा फालांगिफोर खालामनोब्लाबो एसे एनला रोंनांगौनि गोनांथि जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिजनेस
खोनादों
आ फालांगि बायदिसिना मावनो थाखाय औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां खोनादों दा नोंथां औ औ खोनादों नोंथां हेल'।
खोनदों ना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनादों खोनादों।
अ अ आं जोंहानिखि आ जोंहा बयनिख्रुइबो सिगां बिजनेस एबा फालांगि खालामनो थाखाय जोंनाव थैज' आरो सहायनाय बे गुना थानांगोन आम जोंहा धैज्य' सहायनाय बेफोरबायदि आ गुना मानसिनाव थाब्लासो जोंहा जायानखि बिजनेस बायदिसिना हाबा मावनाय फालांगि मावनाय बेफोराव गोसो जगोन आरो जों सासे सक्सेसफुलने बिजनेसमेन आ जानो हागोन फालांगियारि जानो हागोन होननानै आं सानो आरो नों थां आम जोंहा माखासे आ बेखार जेंनायारि बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा गोबां गोरों गोरा सुबुंफोरा जोंहा गामि बिथोर बायदिसिना एसे गोग्लैसोनाय बा आ जौगायो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोंहा थुलुंगाखांहोनाय मेल बायदिसिना बेफोरबायदिखौ लानानै जोंहा जानाखि बेखार जेंनायाव गोग्लैसोनाय बायदिसिना आखाइनि हाबा एबा स्किल डेभेलपमेन्टाव बाहागो लागोन एबा बिजनेस मायाव आ बेनि सोलोंथाइनि सायाव बाहागो लानाय एबा माबोरै जौगालांनो हागोन बेफोरबायदिनि फारसे सावरायनांगौ होननानै आं दाबो सानो मानोना आ बेफोरबायदि स्किल डेभलपमेन्ट बिजनेसनि बायदिसिना मेल मिथिं जायफोरखौ दा जोबोद खम नुनो मोनसै आरो नोंथां बेखायनो बेफोरखौ जौगाहोनो जोंहा जानाखि गेदेर सुबुंफोर एसेब्लाबो बुजिग्रा बेफोर सुबुंफोरा थांनानै मेल खुंनाय एबा थुंगाखांनाय बेफोरबायदि मेलखौ मिथिंखौ खुंनांगौ होननानै आं सानो आरो नों दा आं नोंथांनिफ्रायबो मि थिनो लुबैदों आंहा एसेबां नलेज गैयाब्लाबो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुुबैगोन आरो
औ ओ बिदिनो माने नोंथाङानो माने गोबां खोथा माने बिजनेसनि बागै एसे फोरमायलांखाबाय थेवब्लाबो माने आं आंनि मोन्दांथिनाय बायदिखौ बुंसै आरोना नोंथां गिबियावनो माने बिजनेस सोनानै दंब्ला माने बियो मोनसे ओ जेनेबा बिजनेस होनानै रां खामायनानै माने गावनिखौ थांनानै थानायाव दानाय जानो हानाय मोनसे बियो आथिखालाव माने गोबां सुबुङानो नि बिजनेस खालामो दाथ' गोबाङैनो नुनो मोनसै माने बांसिन सुबुङानो माने दा थटट' बा फिरफिलि होनो जायखौ माने बेखौ माने बायनानै सालायनाय निफ्राय बिनिफ्राय मोननाय जा रां बेखौ माने न'खर सालायनायाव माने जोबोद गोनां माने मोजां होननानै बुंजासै मानो होनबा जोंहा बेटारि गारि सालायोबा माने जों पलिउसनाबो जेबो जाया बारा जाया बेनि थाखाय माने बांसिन सुबुङानो फट' सालनानै जासै आरोबाव जोंहा बिनि गेजेरजोंबो न'खर सालायनायाव जोंहा माने सुबिदा गोनां होननानै बुंजायो बिजनेस मावनायाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर मोननो हाबावो जेरै बांसिन सुबुंङानो बा गला होनानै बे गला गला होनायाव माने गोबाङैनो रां आरजिनो हायो थिग बेबादिनो मैगं बेफारि खालामनानै बिदिनो ना बेफारि खालामनानै दा बिदिनो बायदि रोखोमनि फिसा फिसा जायफोरा माने बेफोरबायदि बिजनेस खालामो बिाबो माने गाव थांनानै थानायाव बा गावनि न'खर सालायनायाव माने बेफोरबायदि बिजनेसखौ मावनानै सुंबुङा माने गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो आरो ना आरो थिग बेबायदिनो फिसा फिसाजों लोगोसे माने बेफोरबायदि फिसा फिसा बिजनेस मावनायनि गेजेरजों माने सुबुंङा माने ला लासै लासै समनि फथ थानायजों लोगोसे बियो माने लासै लासै बेबायदि मावग्रायाबो मालाबा समाव माने गिदिर गिदिर न लयो गोजौ थाखोआव थांनो हायो आरो बायदिसिना रोखोमनि फिसा गला होनानै जोंङो माने गोजौ थाखोसिम थांनो हायो माने बे गावनि सायाव सोनाराय आरो ना नोंथांमोना बुंना दं माने स्किलफोर बा माबाफोर डेभेलपमेन्ट मोननानै माने गावनि खामानिखौनो माने आपडेट बा गुबुन रोखोमै माने मावनो रोंनानै माने बिसोरनो माने लासै लासै देरलाङो आरो ना जायनि जाहोनाव बिसिनि माने बिजनेस मावनाया मे गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांङो आरो ना नोंथां आरोबाव थिग बेबायदिनो जोंहा माने गिदिर गिदिर बिजनेस जेरै मा होननानै बुंङो जोंहा गोजान गोजान माने गिदिर टाउन सहाव थांङोबा माने बेफोराव माने बेसआ माने बेफोर आलादा आर ना बिसिनि गिदिर गिदिर बिजनेस जेरै थावेलफोर बिसिनि बिजनेस मानिक बिसोरनिफ्राय माने रां गोबां आरजिनो हायो जेरै गस्लाफोरनि फेक्टरिफोरनि बिजनेस बेफोराव माने बेफोरनि माने मालिकफोरा माने स्किल जेनेबा फिसानि गेजेरजों माने बिसोर माने गोबां फाइमानि गोबां रां आरजिनोबाय आरो नोंङो थि बेबाय बिदिनो जोंहा बिजनेस होननानै बुङाथ माने बिजनेस होननानै बुंनानै जोंङो फिसानिफ्राय माने गिदिरसिमाव जागि खस्थ खालामनाय बा स्किल डेभेलप खालामनायनि गेजेरजोंनो माने बिजनेसखौ माने गिदिर खालामलां हायो आरो ना जायनि गेजेरजों माने जों गोबां रां आरजिनो हायो बा गोबां रोखोमनि आपडेट खालामनायनि गेजेरजों मुंदांखा जानो हायो थिग बेबायदिनो बिजनेसखौ मानिे गावनि स्किल बा गावनि मावनाय खोनानायजों सासे सुबुंङा माने आपग्रेड जानो हायो आरो ना नोंथां बिदिनो माने बिजनेसखौ मानिे मावनो रोंनांगौ बा बिजनेस फ्राबो गोबांङानो माने लेखाफोर रोंजोबैनि थाखाय बा बिदिनो बायदिसिना माने माने बेखार जानानै थानो थाखाय माने सिनि आयाफोरैनि गेजेरजोंनो बिजनेस मावै होननाय मोनसे माबा फैयो आरो जायनि गेजेरजों बिथांमोना बिजनेस मावनो थाखाय सिरोनथा लायो आरो खोनादों ना होनां आरोबाव बिदिनो माने गोबां रोखोमनि बिजिनेस मावनायनि गेजेर माने सुबुङा गोबां गोजौ अब्ला
औ
औ औ जागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा जा खोथा बुंदों औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा जाबायदि खोथा बुंदों ओ जोबोर बेसेन गोनां खोथा ओ नोंथाङा बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आरो बे बे बेबायदि बुंथिनायखौ ननि थाखाय नोंथांसिम साबायखर थाबोनोंथां
औ दे होनबा नोंथां
औ दे नोंथां